नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
औ आं जिरायनानै दं नोंथां
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो होगोन ना नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
औ औ नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जागोनमोन आरो नों थां बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि जिउ खुंनायाव बा जोंनि गामि गफा ओनसोलावहाय औवानि बाहाय बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा
औ जागोन नोंथां औ आं एसे संद'यैब्लाबो माने जोंनि औवानि बाहायथिखौ आं फोरमायनानै होनोसै नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंहा माने जोङो औवानिफ्रायथ' जोंहा माने गोबां माने आइ आगजु आला आइजें बेफोरबायदि जोङो माने बानायनो हायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंहा माने जोङो जोंनि थाग्रा न' थाग्रा न'खौबो जों मानि बे औवानिफ्रायनो जोङो बानायो होननानै जों बुंनो हायो औ जोङो खायफा खायफा खौ जोङो दाबो नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बे औ थिं दोनाय कार्डनि जाय जोंहा माने बे औवाखौ गथा गथा होनानै देस्थाबनाय जों बेखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव बे न' न'नि माने इन्जुराव माने बे रायाव जोंहा बे औवाखौ खौनो जोङो बाहायनाय जायो नोंथां औ बे औवाखौ जोङो माने दानना लाबोनानै जोङो माने औ माने जोंहा माने नांगौ नांगौ जखानि जोङो माने हास'नानै जोङो माने बेखौ माने फिसा फिसा खाथि जिरनानै माने जोङो बेखौ बेरा हेबनाय जायो आरो जोंहा जायखौ जोङो न'नि इन्जुर होननानै इन्जुर होननानै जों बुंनो हायो औ बेनि अनगायैबो बेखौ जोङो माने औवानिफ्राय जोङो माने गोबां गोबां मुवा बेसादजों बानायनो हायो होननानै औ बानायनो हायो आरो नों दा जेरैहाय जोङो औ माने जेखाइ खबाइ फल' सेन बेफोर खासा बेफोरखौबो जों गासैखौबो जों माने औवानिफ्रायनो बानायो आरो नोंथां औ औ माने जों गासैखौबो औवानिफ्रायनो बानायो जेरै जोंहा हिसानसालि हिसानसालिनि हिसाननि खुन्थाफोरखौबो जों माने गासैखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो औ बेबायदिनो जोंहा माने आरोबाव जोंहा औवानिफ्राय जोङो माने जोंनि गामिनि सुबुंफोरा माने बेबायदिनो जायहा माने गोबां गोबां माने औवाफोर दङ माने बे औ बेखौ फाननानै माने खानाफोराव लांनानै बेखौ माने मेसिनाव होनानै जोंहा बेनिफ्राय जोङो लेखा बिलाइफोर औ बेनिफ्राय निउस पेपार बेफोरबायदि जों गोबां मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव जों जेरै जोंनि माने जग्रा मासेजों बेफोरखौबो औवानिफ्राय बानायनो हायो आरो नोंथां आरो जोङो गोद औ गोदोहायथ' माने बेफोरबायदि मोनो जोंहा माने औवानिफ्राय जोङो बे उन्दु ग्रा माने औ उन्दुग्रा माने बिसिनाखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायोमोन होननानै जों बानायोमोन आरो नोंथां जेरैहाय जोंहा जोङो जोंनि सि जोम दोनग्रा बेफोरखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो बानायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने जों गासैखौबो जेरै जोंहा माने जोंहा जेरैहाय माने मा होनलाय बेखौ जों खदालनि नाला होननानै बुङो बेखौ खौखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा ना गुरनायाव बाहायनाय जायो जेरैहाय जोंहा माने ओ जा इसे बेसेसेयाव माने बाहायनाय थनिखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो औ बेबायदिनो जोंहा माने दुब्लिफोराव जोङो माने बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं गायोब्ला जोङो माइफोर खैदाफोर फैयोब्लाबो जोङो माने बेयाव बेरा हेबनायाव जोङो बे औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो माने जों गासैखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो बानायो होननानै बुंनो हायो जेरैहाय जोङो न'नि खुन्थाफोरावबोथ' न'नि न'नि खुन्था होनायावबोथ' जोंङो औवाखौनो बाहायखायो औ जेरैहाय जोंहा माने हि लामनोब्लाबो जोङो माने बे औवाखौनो दान्दा बानायनानै जोङो माने बेयावनो लामो आरो नोंथां औ बेबायदिनो बेरा होनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो बेबायदिनो जोङो माने औवाखौ माने गासै खामानियावनो बाहायो होननानै नानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो जों गासिबो न'आव बाहायनाय माने आगजु आला बेफोरखौबो जोङो गोबां माने औवानिफ्रायनो बानायो आरो जोङो नुनो मोनोदि फुजा मेलाफोराव थाङोब्ला जोंहा माने बेबायदिनो जग ग्रा मासिफोरखौ आरो जोंहा बिबारनि टाबफोरखौ जोङो औवानिफ्राय हेब नाय माने बेफोरबायदिखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जों आरोबाव जोङो औवाफोरखौ जोङो फाननानै माने गोबां रां आरजिनोबो हायो औ बेबायदिनो जों आरो जों औवानिफ्राय माने जेखाइ खबाय बेबायदिनो सेन बे फल' बेफोरबायदि हेबनानैबो जोङो माने फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ न' बाहायनायनि अनगायैबो जोङो बेफोरबायदि बानायनानै जोङो माने रांबो आरजिनो हायो आरो औ बेबायदिनो आरो जोंहा माने गोदो माने बेबायदिनो जोंहा थिं माने बांसिनानो बर' सुबुं माने औ माने गोदोहायथ' जोंहा माने बेबायदिनो रांखावरिनि आंखालमोनो नालाय बेनिखायनो जोंहा बे उखुमफोरावबो माने औवाखौनो औवानि खाथि हेबनानैनो माने बे प्लास्टिकनि सायाव एबा नाराफोराव माने बेखौ होनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ
औ औ बेबायदिनो जोंङो माने औवानिफ्राय गोबां माने बायदिसिना रोखोमनि बायदि बायदि जों बानायनो हायो आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा माने बे औवानिफ्राय जोङो मा मा बानायनो हायो नोंथाङा बे एसे फोरमायना होदो
औ औ औवानिफ्राय जोङो बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे औवानि नो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो बिनि जिउआवहाय जेरैबायदियै बिफां लाइफाङा गोनां थार बा बिफां लाइफां नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया थिग बेफोरबायदिनो जोङो औवाखौबो जोङो बिफां लाइफाङावनो सोफादेरनो हायो मानो होननानै औवायाबो मोनसे लाइफां हारिनि बा बिफां हारिनो जिराद बा मोनसे बुस्थु बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरावहाय जों औवाखौबो सोफादेरनो हायो औवा नङाब्लाबो जोङो जिउ खांनाय राहाया बा जिउ खांनायावहाय गोबां रोखोमनि खस्थ' मोननो हागौ औवायाबो जोंखौहाय गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोंनि नि न'खर बा न' बानायनो थाखाय जानांगौ जिराद बेनो जाबाय गुबैयै औवा औवा नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो पाखानि न' बाब बा जोंनि थाग्रा न' गोथां खौबाबो बानायनो हाया आथिखालावथ' जोङो गासैबो मिथिनानै मोनो जे फक्कानि न' बा बिल्डिंफोर लुनो थाखायबो जोंनो गिबियावनो औवानि गोनांथिखौ जायो जोङो नुनो मोनो जे गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनो थाखाय औवाखौ नांगौ जायो औवाखौनो जोङो गुबैयै मोनसे मानसिनि जि जिउ खुंनायनि जा थाग्रा खुलि बेखौहाय बानायनो थाखाय बाहायथिनायखौ जोङो नुनो मोनो औवाजोंनो जों गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो औवाखौ आबाद मावनायफोरावबो बाहायनाय जायो जेरैबायदिहाय जोङो गुबैयै औवाखौहाय जा मैगं थाइगं गायोब्लाबो बे मैगं थाइगंनि फ्राय बारग'नो थाखाय बा मैगं थाइगंखौहाय बोरमा मोसौआ जानो हायै बादियै बेखौहाय बेरा दुमनानै लाखिनाय जायो बेखौहाय जोङो बेरा दुमनो थाखाय औवाखौनो नांगौ जायो औवानिफ्रायनो जोङो बेरा दुमनानै बेफोरखौहाय जानाय बा खहा खालामनायनिफ्राय फ्राय रैखाथि मोनहोनो हायो बेनि उनावहाय जोङो माइ आबाद मावोब्लाबो खोथिया सरनो थाखायबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो जेरैबायदिहाय जोङो औवाखौ आरुं फिसा फिसा महराव सिरना लानानैहाय खोथियाखौहाय जोङो खानो थाखाय लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जोङो माइ हानो थाखायबो आरुंखौहाय जोङो जिरनानै लानाय जायो जेरैबायदिहाय जोङो माइखौहाय मोथि सरनो बा बेखौहाय जोङो बजा सरनानै लाबोनो थाखाय आरुंखौ खौ नांगौ जायो बे आरुंखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो थिग बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माइखौ बाननानै लाबोनो थाखाय जा बावखा बे बाव खाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो आबाद मावनायावबो गोबां रोखोमनि औवाजोंनो जोङो मदद मोननायखौ नुनो मोनदों दा जेरैबायदिहाय जोङो भार खादा बुङो बे भार खादाखौबोहाय जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरैबायदि हाइ खोथिया रोगानाय बा माइ रोगानाय बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बुस जिराद फोरखौहाय जोङो रोगानायफोरखौ जों खारखादानि गेजेरजों जोंनो रोगानो हायो बेफार खादाखौबो जोङो आरुं बा औवानिफ्राय खाथि फिसा फिसा जिरनानैहाय बेखौ हनानै फारखादा महर होनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो थेला थेलाफोरखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायायनानै लानायखौहाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि नांगौ जानाय जिरादफोरखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो दिहुननानै लानायफोरखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो औवानिफ्राय गावनि थाग्रा खुलिनि अनगायैबो गावनि जा एम बिसना मासि सियार टेबोल बेफोरखौबो जोङो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि न'खरावहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ थानायफोरखौ बा जोंनि औवा गायनायफोरखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय औवाया गोबां रोखोमनि दं जेरै जाथि औवा थाइ औवा बिजलि औवा बुरखा औवा बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोर औवाफोरखौहाय जोङो सुभ हिसाबै फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बेफोरखौहाय जोङो सुब हिसाबै फाननानै लांनायनि उनावहाय बेखौहाय जों गिदिर गिदिर कलकारखानाफोरावहाय बिजाब बा बहि बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ बानायनो थाखाय मेचिनाव सोनानै बानायनाय जायो आरो नोंथां बेफोरनि उनावहाय जोङो बेफोरखौहाय बिजाब महर बा बहि महर होनानै रादाब बिलाइ फोरबा गुबुन गुबुन निउस पेपारफोरखौहाय जों सेबखांनानै दिहुननाय खौ नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि औवानिफ्रायबो गावनि जा नांगौ जानाय रां रुफा बेफोरखौबो दिहुननानै लानो हायो आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे औवानि बेफार फालांगि होनानै गोबां रां आरजि बिनो हानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों गावनि थाग्रा खुलि जा लांगोना बेफोर खौबो साजायनानै लाखिनो थाखाय औवाखौहाय गोबां डिजाइन बा गोबां गुबुन गुबुन महर होनानै बेरा दुमनानै लाखिनाय खौ नुनो मोनो खायफा खायफा सुबुङाहाय बे औवानि सायावनो गोबां गुबुन गुबुन ओ गाबनि जा गाब फोरखौहाय जोङो फोननानैहाय बेखौ एसे साइज गोनां बा डिजाइन गोनां दैखांनानै आगरफोर दैेखांनानैहाय बे साइज साइजैहाय दुबनानै लाखिनायफोरखौ नुनो मोनो बा गावनि न'फोरखौ न'नि लांगोनाफोरखौहाय साजिनानै लाखिनायफोरखौ नुनो मोनो जोङो माबा मोनसे बिबार गायोब्ला गावनि लांगोनायाव जोबोर समायना नुयो बेफोरखौहाय जोङो बोरमा मोखौफोरनिफ्राय जानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय औवाफोरजोंहाय बेरा दुमनानै लाखिनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां नोंथांजोंहाय बेफोरबायदि गोबां आयदानि सायाव रायज्लायनो मोननानैहाय गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों